हेलौ नोंथां
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां
औ खोनाबाय दे नोंथां
औ दङ दे नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ नोंथांनि ओ बुंनायखौ मोजाङै खोनाखै नोंथाङा खेबसे बुंफिनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ ओ दा दैज्लां बोथोर नालाय बयबो बांसिनानो माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुयो आरो जोङो माइ आबादखौ मावनोब्ला गिबियावनो माइग्लि दोननाय जायो आरो ओ सिगां बोसोर राव मावनाय माइखौ ओ माइग्लि महरै दोननाय जायो आरो नङाब्ला जोङो ओ हाथायनिफ्राय बायनाय माइग्लिखौबो जोङो लाबोनानै बाहायजायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ जा बे माइग्लि बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै साननैसो जोङो फुख्रियाव दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बोखांनानै बेखौ ओ लांदां जायगा लांदां जायगायाव आरो थालिर बलााय बनानै बेवहाय दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बेयो गाजा बेरो अब्ला बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो आरो जोङो माइखौ फोनायनि सिगांनो गिबियावनो माइ ओ जेराव फोगोन बे ओ दुब्लिखौ जोङो ट्रेक्टरजों बा हालजों मोजाङै ओ हाखौ गोमोन खालामनानै लाग्रोयो आरो जोङो माइखौ ओ आखाइजों ओ सारनानै फैयो आरो मानो होनोब्ला जानला मोनला फैयोब्ला माइआ ओ एसे रोदजायै रज'यो बेनिखायनो जोङो आखाइजों मोजाङै सारनानै फैयो आरो आ माइआ मोजां जानो थाखाय जेहाय जोङो गोबोरखि हासार आरो बायदि हाथायाव मोननाय हासारखौबो जोङो बाहायो बेनि उनाव जोङो माइ आबादखौ ओ मावनोब्ला बेयो जेब्ला देरो अब्ला जोङो बे खौ ओ आइजोफोर माखासे आइजोफोर लानानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो उम जेब्ला माइआ देरो अब्ला माइयाव एम्फौफोर जादों नामा बा दैनि ओ ख आंखाल जादों नामा बेफोरखौ नायनानै जोङो ओ मुलि बा दै जोङो सारनाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो हानो थाखाय आयजोफोरखौबो बाहायो आरो हौवाफोरखौबो बाहायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबाद खौ माबोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
मावनाय जायो बेायनो जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला गिबियावनो जोङो जा खोथियाफोरनि थाखाय माइ दैै लाखिनानै एबा हाथाय बाजारनिफ्रायबो जोङो माइज्लिखौ बायो ओ बेखौ जोङो गिबियावनो हाखराव साननैनि थाखाय ओ सोमहाबना दोननाय जायो अब्लासो माने बिनि गाजाया ओंखारगोन ना बिनि उनाव साननै सजानानै जोङो बे बस्थायाव सोनानै सोना दोननायखौ बोखाङो बोखांनायनि उनाव नोंथांनि बुंनाय लेखा बायदियैनो जों दाबो लाइजौलाइ लाइ बिलइयाव बनानै बेखौ थैला बस्था होन आरो थैला बस्थाव जों सोबनानै दोननाय जायो अब्ला गाजा ओंखारो नालाय बेनि उनाव जोङो आबाद फोथाराव नांगोलजों एबा ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो हाखौ मोजाङै फोमोननानै लायो फोमोनना लानायनि उनाव जोङो आखाइजोंनो माने माइखौ सारो आरो अब्ला ओ जेनेबा गुबुं जानो हायै बायदि जोङो नायै नायै मोजाङै सारो सारै सारै जेब्ला ओ खोथिाया एसे देरो बेनि उनाव आरो ओ बेयाव एसे हासार होनाय जायो हासार न'खरनिनो हासार जेरै गोबोरखि बो बाहायो एबा हाथाय बाजारनिफ्रायबो गुबुन गुबुन हासार लाबोनानै होयो खोथिाया मोजां जानायनि थाखाय ओ बिनि उनाव खोथियाखौ ओ जेब्ला देरो ओ खोथिाया देरनायाव बेसेबां सम नांगौ होनोब्ला मा स मोनसेयानो नांगौ ओ बेयाव गोजोनै ओ देरो आरो बेनि उनाव जोङो ओ जेराव गायोन बे दुब्लिखौबो मोजाङै फोमोनना लायो फोमोनना लायनि उनाव बेयाव ओ आइजोफोरखौ जोङो माइ गायनो लिङो ओ हाया खमब्लाथाय न'खरावनो गायनाय जायो आरो ओ बिदि बुरजाबा आरो ओ गुबुन आइजफोरखौ लिंनानै लाबोनानै गायहैनाय जायो बे गायनायनि गेजेरावबो हायाव ओ हासार होनायखौ दा बायदियाव नुनो मोनो आरो गोबोरखिनि बादैबो जोंहा हाथाय बाजाराव बायना मोननाय इउरिया सुपारटास बिदि बायदिसिना हासार बाहायो बेनि उनाव ओ हासार बाहायनायनि उनाव हासारखौ हाब्र' होनायनि उनाव बिदिनो माइखौ गायो गायनायनि उनाव माइआ जेब्ला सोमो अब्ला ओ दैनि गोनांथि जादों नामा एबा हासारनि गोनांथि जादों नामा बेफोरखौ जोङो ओ गिबियावनो नायो नायनायनि उनाव जुदि हासारनि गोनांथि जादोंब्ला बेयाव हासार सारो जोङो हाथाय बाजाराव बायना मोननाय हासारखौबो सारो ओ गोबोरखौथ' बिदि सारनो हाया नालाय गायनायावनो होनाय थाङो न'खरनि गेजेराव ओ बेनि उनाव एम्फौ जादों नामा माइ बिनायाव बेफोरखौबो जोङो मोजाङै नायनानै ओ एम्फौखौ थैनायनि मुलि बिदिनो बाहायो आरो माइ गायनाय समाव आ बिदिनो जेब्ला मोनो अब्ला जोङो हौवा मानसिफोरखौ ओ लाना फैनानै हाहैयो एबा आइजोआबो हायो आरो बिदिनो जों जा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नों थां ओ नों थांमोननि जा हाल जांख्लाखौ माबोरै खालामनाय नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि जा हाल जांखाला बुङोब्ला माइ गायखांनानै ओ जा जोबथै सान ओ माइखौ जोङो गायखांजोबनानै जा एसे ओ हा थाबावो आद्रा थाबावो बेखौ मा ओ जोङो गायनो थाखाय
उम
ओ जा हाजिरा लानाय आइजोफोर बेफोरजों लोगोसे न'खरनि बिगोमा
ओ नोंथां
बयबो ज' जानानै थांनानै दुब्लियाव जोङो गिबियावनो आलारि बाथि सावगोरनाय जायो आरो बे नि उनाव आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ खोथिया मुथासे लानानै जोङो आलिनि आलि मोनब्रै ओ जा बे खना खना थायो बेनि गेजेराव जोङो मोनब्रैबो खनायाव आरो ओ मुथासे मुथासे माइ होनानै जोङो बेवहाय ओ एसे दुलु गेजेराव दुलुर खालामनानै ओ खोथिया एसे ओ खोथिया एसेखौ जोङो थुनानै होयो आरो बेवहाय आरो बेवहाय जोङो औवा ओ औवानि बिजौबो ला गायो मानो थुनानै होयो आरो बेयावहाय बिबार मालाबो बावो आलारि बाथि बुद गाजि बावनानै जोङो होयो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो ओ माइखौ जोङो गासैबो गायखांजोबनायनि उनाव ओ जा बे न'नि बिगोमा बेयो ओ खोथिया ओ एसेखौ काहानि जा खुरै बेवहाय जोङो लानानै बराय बोनानै लाना फैयो आरज गाबनाय जोंनि दोरोङारि दामजु जेरै खाम, जथा, सिफुं ओ जाबख्रिं बायदिजों ओ बरायनानै जोङो ओ न'आ लागि लाबोयो आरो बे बरायनानै लांनाय समाव जा बे बिगोमाया ओ खोथियाखौ ओ खर'आव दैखांनानै रुजुननानै लादों। बेयो गुबुनजों राय ज्लायनो मोना आरो उनफिनजानानै ओ नायफिननोबो मोना आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ जोंनि गोदोनि नियम खानथि बादियै जोङो मोनसे ओ हाब्रु फुनलायनाय हुदा दङ आरो बे हाल जांख्राखालि ओ बयबो सुबुङानो ओ न'खरनि सुबुंजों लोगोसे जा बे हाजिरा माइ गाय फानाय आइजोफोर बिसोरखौबो जोङो हाब्रु फोनलायो आरो। आरो जेब्ला न' मोनहैयो। अब्ला ओ जा बे खोथियाखौ ओ खोथिया जोङो रुजुननानै लांदोंमोन बेखौ जोङो ओ न'नि जा ओ आलारि बाथि लगायग्रा जायगा बेवहायबो दोनो आरो बाख्रियावबो जोङो आलारि बाथि लगायनानै दोनहैयो आरो इसुं खना जा माइनाव दोनो बेवहायबो जोङो ओ जा बे माइखौ खोथियाखौ दोनहैयो आरो। नोंथां बेनि उनाव बयबो ज' जानानै ओ दुगैस्रां लोबस्राङै ओंखाम बोथिसे जायो आरो नोंथां। जोंनि जा बेबायदिनो हाल जां फोरखौ फालियो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव हाल जांख्राखौ माबोरै फलियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बिदिनो जोबथा माइ गायनायनि जोबथा सानसालि न'खरनि दैदेननाया आइजोआ ओ दैदनो फोथाराव थांनानै ओ बिदिनो जा जे गाय बेनिखौ गायजोबनायनि उनाव ददिलिनि दोंबयालिनि खना मोनब्रैयाव जोङो ओ माइ गसाखौ गायनानै गारबोोयो दुबलि गलैनो ओ बिदै गायखांनायनि उनाव जोङो ओ बाथियाव सानि रियाव ओ जोङो माइ गुरसाखौ खर' आइजोआ खर' रुजुनानै आइजोफोरनि न'खरनि बिगोमाया खर' रुजुनानै ओ ओ गिबियावनो ओ बेयाव गय फाथै जिरा होनानै खुलुमनानै आइ माइनावखौ बरायनानै लायो ओ बे माने आइ माइनावा माइ गायनायफोरखौ गायनाय फुनायफोरखौ मोजां मोजाङै सामलाय लांफा होनानै बिदिनो खुुमनाय खुलुमनानै गारबोयो बेनि उनाव‌ खराव रुजुनानै ओ आइजोआ न' फारसे लानानै फैनो लायो ओ बिदिनो ओ हाल जांख्रा होनोब्ला ओ गोदोनि बायदियैनो जोंनियावबो ओ हाब्रु फानलायनाय हुदाया दङ गासैबो ओ बिदिनो रंजा बाजायैनो ओ आइ माइनावखौ माइ खर' बा खर' रुजुना लानानै आइजोआ न'खरसिम लानानै फैयो न'खरसिम लानानै फैनानै बे माइ गसाखौ ओ भाख्रियाव भाख्रियाव गसासे एसिं खनानि माइनावाव गसासे बिदिनो ओ गसासे से दोननानै ओ खुलुमनानै बेयाव बरायनानै दोनो आरो नोंथां बेनि उनाव दगैसस' ओ नोंथांमोननि बायदि जेरै ओ बोथिसे जास्राङो बिदिनो जोंनि जाबो ओ बोथिसे जास्राङो आरो आइ माइनावखौ बरायहा लाबोखांनायनि उनाव बिदिनो हाल जांग्राखौ बिदिनो फालिनाय जायो जोंनिजाबो नोंथां।
अ नोंथां नोंथां बिदि बिदिब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम